मानि बागै रायलायगोन नोंथां।
अ नोंथाङा आंनो बुंदो नोंथांनि आयदायै हिसाबै।
उम जानाय लोंनायनि बाङै रायलायनोसै खोमा ना।
दे बुं
आंथ' फ्राय औव खोनादों आंथ' फ्राय माबा ओं ओ आंथ' ओमफ्राय माबा थाइजौ जाना मोजां मोनो दाबायदियावथ' आरो थाइजौनि सिजोन।
औ
खिन्थु थायजौ बिफांखौ मादै गायो बेखौसो आं मिथिया।
अ थायजौ बिफाङाथ' जोङो जानानै बेगर गारलाबायबाबो रज'योना। बेनिफ्राय ओ
बेसे गोबावनि उनाव फिथाइ होयो।
गोबावनि उनाव आं बेखौ आइदाखौ मिथिया जायखि जाया बिफांखौ देरनाय खौल' नायो आरोना।
उम
बेसेबां बोसोरजों थायो आं बेखौ आइदा गैया दै।
आरो थाइजौ फिथाइआथ' गोबां रोखोमनि जायो जेरै हाइब्रिद हाइब्रिदा आरो गो खामनो मोनजायो होननानै खोनादों। थाम बोसोरनि उनाव नो। खोनादों ना नोंथां?
हेल'!
खोनायाखै नामा?
औव खोनादों खोनादों। बुंलाय
ओमफाय मा फिथाइ माने गयनिखौनो रायलायनोसै ना? गयआ बांद्राय जानाय बो जायो।
अ आं माने जानाय लोंनायनि बागै आंसे फंनैसो बुंनो सानदों।
अ
जोङो माने जानाय लोंनाय माने जोङो गासिबो जानायाव माने जोंना गासिबो गोगैजोबो आरोना जेरै पाब्लिकाइ जोंङो माने बायदिसिना जानाय बेफोर गोलै'जोबो आरो ना। बेनिफ्राय जोङो माने ओंखामजों जोङो गोबां मैगं थाइगं जोङो संनानै जायो आरोना जेरै जोगोनार दाउ, जिंखा बेफोरबायदि, आलु बेनिफाय जोङो बेदर संनानै जायो ना बेदर बेबायदि आरोना। बेनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथाय होनोब्ला जोङो फिथाइ सामथाइया जाहैबाय गोजां बोथोराव मोननाय बेलेग फिथाइ दङ। गरम बोथोराव मोननाय बेनो फिथाइ दं आरो ना बेनिफ्राय खायसे-खायसे खायसे-खायसे फिथाइफोरा आरो बार' माहेरिया थायबाय थायो जेनेबा बे फि थाइया माने गोजां बोथोरबो गोजां बोथोरावबो' गरम बोथोरावबो मोनजानाय बेफोरबायदि फिथाइ दं आरो ना। जेरै जोङो सुमगफ्रामफोरखौ जोङो मोनजाबायानो थायो सुमफ्रामफोरा थायबाय थायो।
औ।
नारेंङाबो जानो हा
औ ना-ना-नारें-नारें आसि बे बो थाबाय थायो बिनिफाय कमलाफोराथ' बे गोजां बोथोरावसो ल'सो थायबाय।
ओं आरो दैज्लां बोथोराव थाइजौ बेफोरथ' सिजोन।
औ।
बे आरो मोनजाबाय जानाय फिथाइनि मादाव थांलिराबो गोलैनो हागौ आंनि मथे बा। थलिखौबो जों एनिटाइम मोनजानायानो जायो।
जेनेबा जोङो संनानै जानायफोराव नोंथाङा मा मा ओंख्रिफोरखौ ओरैनो संनानै जानानै मोजां मोनो?
आं फ्रायानो दाउ बेदरखौ मोजां मोनो खिन्थु संनायनि प्रसेसखौ बारा मिथिया। जा एसे मिथियो बेखौनो आं बुंनो सानदों।
औ।
जोङो ओ संनायनि सिगांथ' सारायखौ साफा सुग्रोना लाबाय, अराव नङावलाय गेसाव जाननानै लाबाय लानानै साराया गुदुं दुंबाथ' जों थाव होबाय थावआव ओेरै पियास होबाय पियासनि उनाव दायरेक्ट मस्ला-मस्लिफोरखौ मालाबा समाव होना लाखानाय बायदियानो जायो। बेदर रा जुदि एसे ल'बा उनाव बेदर होबाय होनानै एवबाय आरामसे थाव, स-स-संख्रि हालदै होनानै। जेब्ला बेदरा एसे मोजां जाबा दै होबाय। दै होनानै उनाव मोजां आराम सोरोंबा बेखौ खांनाय जायो आरो मोनजासिम माबानानै।
औ।
आरो बेदरा एसे बुरजाबाथ' जोङो मस्ला मस्लिखौ उनाव होनाय जायो। आंनि मिथिनाय प्रसेसा बेखिनियानो नोंथांनिखौ खोन्थादो मानरै बनायो आंनो।
अ ओ आं माने खारै ओंख्रिनि बागै बुंनो नागिरदों आरो ना। जेरै अनला आरो सबाय। आं फास्ट टाइमावनो आङो सबाइनि बागै बुंसै सबाइखौ माने जोङो, मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ सबायखौ मोजाङै सुनानै लाग्रोनानै बेनिफ्राय, अराव सङोब्लाथ' जोङो रुनानै लाग्रोयो फार्स्टआव जों सारायाव दै होनानै खारै होनानै बेबायदि आरि आरो ना बेनिफ्राय ओ गेसफोराव संबाथ' कुकाराव दायरेक्ट माने सिटि मारिनानै खायसेफोरा संङो आरोना?
उम
जोङो बेदरफोर नाफोर सङोबा जोङो बेलेग एकस्रा सारायाव जोङो मोजाङै एवनानै लायो आरो ना? मसला-मसलि बेनिफ्राय जोंङो सबायाव होसननानै जायो बेनिफ्राय मोजाङै गोदौहोनानै, बेनिफ्राय मोननायखौ नायनानै ओमफ्रायो दुन्दिया, थानाय सिजोनाव दुन्दिया होयो आरो दुन्दिया, दाथ' गरमावथ' दुन्दिया मोना नालाय मोनो खिन्थु, हाइब्रिदफोर मोनो आरोना जोंनि लकेल मोजां मुदियाखौ जों गोजां गोजां बोथोरावसो मोनो, बेनिफ्राय महर दुन्दिया होनाय जायो आरो ना जोङो माने महर जों लामाफोराव बारिफोराव जोंनि हायावनो रज'यो आरोना बेनिफ्राय जोङो खानानै बे मोजाङै सोनानै होनाय जायो आरो
उम नोंथांनिखौ खोनाना मोजाङानो मोनदों संनायनि फ्रासेस खौ
औ
ओमफ्राय नारजि ओंख्रिखौ मादि संनाय जायो नोंथांनि फ्रासेस खोन्थानो हागोन नामा?
नार्जिखौबो, नार्जिखौ खायसेफोरा मोनायावनो बिलाइखौ सोमनानै लायो आरोना जेरै नार्जि दोलो आरो ओमफाय बेनिफ्राय जोङो सुनानै मोजाङै सुनानै लाग्रोनानै जोङो नार्जिखौ, खारै होनानै दै होनानै मोजां संनानै लानांगौ आरो ना,
औ
जोङो रुनायखौ गुरै जादोंना जायाखै बेखौ नायनांगौ आरोना रुइदोंना रुइयाखै, बेनिफ्राय एकस, दा एक्स्रा सानायाव जोङो मोजाङै जोंङो अमाफोरजों बांसिन संनाय जायो आरोना नार्जि, खौ बेनिफ्राय अमाखौ, मोजाङै एवनानै मस्ला मस्लि होनानै लानानै बेनिफ्राय नार्जिखौ जेब्ला रुयो, ओ बेनिफ्राय साम'स सानानै जोङो होसननाय जायो आरोना होसननानै मोजाङै गोदौनायखौ नायो। नाय गोदौनायखौ नायनानै, ओ मोनदोंना मोनाखै बेखौ नायनानै जेनेबा, मोननाय बायदिब्ला जोङो खांनाय जायो आरो ना?
औ मोजांआनो
औ नोंथाङा एसे फोरमायजागोन, अनला ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायजागोन
अनला ओंख्रिनि बागै बाङो, जा मिथियो बेखिनियानो अनला ओंख्रियाव, जोङो फ्रायानो दाद' औवा मेवाइनि सिजेन फ्रायानो अनला, दा मेवाइजो जानाय जायो। जोङो फास्सआव अनला ओंख्रि आरो मेवाइखौ खारै होग्रानै माने बयल खालामग्रोना लायो आरो ना? संग्रि होननानै आंनि फ्रसेस मिथिनाय बायदि, ओमफ्राय जेब्ला दै गुदुङा दुंङो मोजाङै बे, टाइमाव माने अनलाखौ होनाय जायो आरो ना दै गुदुंजों लगायफिननानै लगायफिननानै जेब्ला अनलाया गोदौवो बे गोदौनाय टाइमाव माने मस्ला मस्लि होना हरजायो आरो ओमफ्राय बेदरफोर थाबा अमा बेदरजों थाबा औवा मेवाइजों बेयाव बांसिन माने टेस्ट सवाद जानाय बायदि जायो आरोना मेवाइजों दा दाथ' सिजोन ना दै दाथ' दुन्दिया मोनला ओंखायनो गंगार दुन्दियाफोरखौखौ होना हो जायो होमबा साबसिन मोदोमनाय मोनो आर नां संनाय फ्रासिस बिदिनो आं बारा मोजां मिथिया
औवा मेवाइखौ ओंख्रिनि अनगायै मा मा खालामनाय जायो बेखौ एसे फोरमायजागोन
औवा मेवाइखौ अनला ओंख्रि संनायनि अनगायै जोंना आसारबो बनायना दोननाय जायो माने बार'मा जानो होननानै।
बे आसारखौ आं ब बे आसारखौ सोरबा ओरैनो हालदै होनानै सोनानै दोनो भयामाव आं खिन्थु फ्राय बानायफेराखै नुदों खिन्थु। बे आसारखौ सोरबा आरो हालदै होआलासिनो ओरैनो हानानै सोरबा दैयावबो सोमना दोननाय बायदि नुदों आङो।
औ।
होमबा माने हालदैबा सोरबा होनो साबसिन जायो जानो होननानै। आरो बे औवा मेवाइखो फ्राय दालिदोबो जाबा गोथाव जायो दालि खारै बांसिन मोजां मोनजायो आरोना बे दालि
औ औ।
ओमफाय आं एमान बागै मिथिया।
नोंथाङा ओरैनो मा माबि ओंख्रिखौ जानानै साबसिन मोनो आरो संनानै?
आं फ्राय ओंख्रिखोदो जेखो सङो बेखोनो मोजां मोनो। संनायनि बागै आं बारा माने माबा गैया आरो मिथिनाय गैया।
नोंथांनि दालि ओंख्रि फ संनायनि प्रसेसखौ खोन्थाना होलाय आंनो एसे।
थ' ओरैबायदि सिमपोल माने आं बांसिनानो माने आङो थाव बा साव आरो सामब्रामखो एव ग्रोना लानानै बेनिफ्रायो दालिखौ होयो आरोना। बेनिफ्राय दालिखौ दालिखौ माने फार्स्ट टाइमाव मोजाङै सुनानै लागोरनांगौ आरोना। ओमफ्राय खायसेफोरा सोमनानैबो दोनो ओमफाय आं सोमलायलाया आरोना बिदिनो। बिदि सुनानै मोजाङै लाग्रोनानै उनावहाय सामब्रामजों सामब्राम आरो बानलुखौ थावाव होग्रोनानै ओमफ्रायो एवनाया एसे जानायखौ गोजा गोजा जारें जारें जायोब्ला ओमफाय दालिखौ होनानै एसे खननैसो एरनानै बिनिफ्रायो हालदै होनानै दै होबाय बेनिफ्राय ओरैबायदि गोदौ होबाय गोदौनानै माने गुफुर गफुर मादा ओंखारो जे दालिया गोदौनानै। बेबायदिबा दालिया गोथाव जायो आरो। ना बेनिफ्राय दुन्दिया नङाबा मगु दुन्दिया बेबायदि होनानै संनानै जानाय जायो आरो।
अह मोजाङानो। ओमफाय दालिखौ सोरबा आरो थाव बि थावनि अनगायैबो
बांसिनानो रुनानैबो जायो दालिखौ रुनानै जायो बांसिन दारे डाइरेक्ट दैया आरो दै आरो संख्रिल' होनानै आरो हालदै आरो खायसेफोरानो दैयावनो डायरेक्ट ओ ओ सामब्राम हानानै होयो। बेनिफाय बानलु थाइसे हाखावनानै बेनिफाय थाव गुबैबो होयो आरोना बेबाय दिबो संनाय नुदों आरो आङो।
अह।
आरो खायसेफोरा आरो दा-दा-दालिखौ खारैबो होनानै जायो आरोना।
औ।
ओमफ्राय जोंनि थाबसिन सिम्पोल ओंख्रि संनाया माबायदि जायो? माने?
सिम्पोल ओंख्रियाथ' दालियानो जायो बांसिनानो। त' नोंथां जोंना टाइमाबो जाबाय नोंथांनि खोथाफोरखौ खोनानानै मोजां मोनबाय। औ।